औ खोनादों ओ नोंथांजोंहाय ओ माखासे बिफां गायनायनि सोमोन्दै ओ सावरायनो हा गोनना
औ हागोन
औ बिदिबा आङो गिबियावनो गय बिफां गायनायनि सोमोन्दै बुंग्रोनोसै।
औ औ दे दे
औ गय बिफां होननानै बुङोब्लाथ जोङो मोनथिखागौ जे बियो जोंनि न'खर न'खर थाखायो। दा बे गय बि फांखौ मो माखासे मावनांगौ खामानिफोर दङ बेफोरनो जाहैबाय बिफां बानायग्रोनाय अब्ला बे बिफांखौहाय जोङो खालामनोब्ला गिबियाव गय फिथाइ बेखौहाय जोङो हायाव जयग्रोनांगौ जायो। अब्ला गय मोननाय मोननायखौहाय जोङो हायाव ओ एसे फब स्रो नांगौ जायो बेनि फ्राय बियो ओ खावसे बोसोर बा बोसोरसे उनावहाय बियो खिलिनानै बिफां महर लायो। अह अब्ला बेयो खिलिनानै बिफां महर लायोब्ला बोसोरनै बा बोसोरथाम बेखौ एसे देरहोग्रोरानै बेखौहाय गुबुन लांदां जायगा जेरैहाय बारिफोरावहाय बेखौहाय गायनाय जायो।
औ
बिदिब्ला मोजांसिन जायो आरो दा बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो माखासे खामानि मावनांगौ जायो जेरैहाय बारिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय बेयावबो थानाय माखासे हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै होनो नांगौ सम सम।
औ
नाथाय मोनफ्रोमबो बोसोराव लांदाङै दोननो नाङा बिब्दिनो माब्लाबा हाग्राया ग्रौ ग्रौ जायो जेरैहाय अखा बोथोरफोराव अब्ला बे समावहाय एसे दानस्रांनानै होनो गोनां जायो। बेनिफ्राय आरो जोङो बेवहायो गय बिफांखौ मोजां मोजां फिगारनि लाबोनो थाखाय जोङो जिगाबफोर होनानै होनो हायो आरो बेसर साबा बेफोरखौ होनो हा हायो बिजोंहाय बियो हासार मोननानै खोमथा खोमथा सोमखोराबोयो। बेनिफ्राय बिफाङा मोजां जायोबोला स्नि बा दाइन बोसोर उनावहाय बियो फिथाइ थायनो लायो आरो। दा गिबि बोसोराव बियो बारा मोजाङै थायनो नागिरा एसे
औ
थायनै थायो। अब्ला
उम।
बेखौहाय जोङो बेनिफ्राय गय फिथाइ मोजां मोननोब्ला जोङो बे एसे थायफा थायनै थायनाया बे दालायखौ जोङो जेब्ला बे गय‌आ रागोन अब्ला हाख्लायजोबनानै होनो नांगौ अब्ला बियो नेक्स्ट बोसोरावहाय मोजांसिन फिथाइया बुरजा बुरजा थायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
बे जोङो बे गयखौ‌ गयफिथाइखौ माखासे फालांगियारि खामानियाव बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै हाय बो जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो जायनि कि जोंनि नखरनि माखासे गोनांथिफोरखौ सुंसनायखौहाय जोङो मदद मोनो आरो। बेनिफ्राय आरो जोङो नैबे गयखौ जोंनि समाजाव गोबां खामानियाव बाहायनायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय हाबा आसार-खान्थि बेफोराव जोबोद गोनांथार बिफाव लानायखौ नुनो मोननाय जायो आ आरो। बे गय फा गय गैयाब्लानो जाया होननाय बायदिसो आरो जोंनो। ओ बे गयखौहाय नां थारगौ जायो। एनिफ्राय जोङो बे खौहाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो माब्लाबा खुगा दैल' मोनो ब्ला जानाय जायो बेखौ जायोब्ला जोंनि बे खुगादैल' मोननाया खारो आरो बेनिफ्राय आरो ओं
ओरैनो ओ नोंथांमोननावबो गयनि ओ बागान दङ नामा?
ओं दङ ओ न'खरफ्रोमबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोंनियावबो दङ गय बागान
ओरैनो बेखौ ओ बोसोरावहाय ओ बाजारफोराव फाननाय जायो ना ओ न'वावनो बिदिनो दानखावनानै फोराननाय जायो।
ओ जोंनिथिं ओरैबायदि खालामनाय जायो गामि खाथियावनो मोनसे फिसा सगावहाय सासे मालिक दङ बेयो गयखौ लायो। अब्ला जोङो बेखौ बै दखाननिनोनो हैनाय जायो आरो।
अ ओरैनो ओ थांनाय नैबे ओ मार्केदावहाय बेसेबांसो ओ दाम मोननो हाया? बे गयनि फिथाइफोरखौ खिजियाव
नो बाजि जौसे बेफोरबायदि थाङो बेबायदिनो नैबे बोसोरावहाय आं बांद्राय मोजां गोसोआव गैला बाजि ना जौसे बेबायदिनो थांदोंमोन।
अ उम उम ओरैनो ओ नोंथाङा रबार्ट दंफांखौबोथ' मोनथियोना?
औ नंगौ।
ओ आङो बेनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनोसै नोंथांनो
औ
जोङो ओ रबार्ट दंफां होनोब्ला दाथ' आथिखालाव बयनिबो ओ न'नि ओ बारिफोरावनो नुसै सै
औ
आरो बांसिन मानसियानो बेखौ बागान खालामसै आरो आथिखालाव बेफोर बेनि बे रबार्टनि ओ माबायानो ओ जेरावबो सोलिसै आरो फार्स्टावहाय बे खौहाय ओ गायनोब्ला जोङो फुलिखौ बायनानै लाग्रोनांगोन बायनानै लाबोखांनायनि उनावहाय ओ गुवार हाफोरावहाय जोङो बेखौ गायनांगोन जेरखम हादान बेफोर थायो। बेफोरावहाय ओ गायनांगोन आरो बेखौ गायनायनि नियमा जाहैबाय गोथौवा ओ दुइ फुट आरो गुवाराबो दुइ फुट हाखरा जानांगोन। आनिफ्राय बिनि दिसटेन्स गोजाना ओ सरकारि हिसाबै बियो ओ जिद' जानांगौ। आरो गावबागाव गायनायफोरावहाय ओ बेखौ थि खालामबालानो सोरबा जिब्रै सोरबा जिबा बिदि होनानै गायो आरो ओरैनो बेखौ गायखांनायनि उनावहाय मोजाङै ओ जोथोनै लानांगौ लाखिनांगौ जेरै बेरा ओ बोरमा मोसौ बेफोर जाहाथे नस्थ खालामा आरो हाग्राखौ बेखौ मास मोनथाम उनावनो उन साफा खालामना होनांगौ आरो अरनिफ्रायबो बेखौहाय अरावबो बेखौ गिनांगौ थारमाने बियो खामोब्ला बियो प्रडाक्टआ मोजाङै जाया। बेनिफ्राय बेखौ स्नि बोसोर जोथोनै लाखिनानैहाय ओ बेनि आथाखौहाय दिरुुननाय जायो, आरो देरुननाय समावहाय बिदिनो फांसे दंफाङाव ओ हाफ लिटार बिदि मोनो आरो बेखौहाय फुं समावहाय दिरुननांगौ ओमफ्राय बियो सान ओंखारबानो ओ बिनि आथाया एसे खम जायो आरो ओंखायनो जेसे हायो बे खौ मोना समफोराव दिहुननाय जायो। आरो बेखौहाय दिरुनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो नआव लानानै फैनानै ओ बेखौ बिदिनो ट्रेफोराव जोङो एसिड जाय जोङो बाराव मोनो बेखौ बायनानै ला बोनानै बेजों मिस फिसायनानै बेखौहाय ओ बिदिनो नै घन्टा बा थाम घन्टासो बेखौ दोननांगौ आरो बेखौ दोनखांनायनि उनाव हाय जेब्ला बियो गथा जायो होमब्ला बेखौहाय मेचिनावहाय सोनानै ओ समानै नानाय जायो आरो बेखौ नाखांनायनि उनावहाय ओ जोङो फोराननानै लानांगौ बेखौ सानथामहालागै बेखौ फोराननांगौ फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ नआवहाय ओ अर सुनानै न फिसाफोर बिदि लुनानै अर सुनानै बेखौहाय फोराननांगौ आरो दान्दायावहाय लामनानै बेखौ बिदिनो सप्ता खनसे फोरानखां खांनायनि उनाव जोङो बेखौ फाननाय जायो आथिखालाव बिनि बेसेना ओ नैजौ बाजि बेफोरबायदि थांबाय आरो बेखौहाय नआवनो लांफैयो आथिखालावहाय ओमफ्राय नोङो डाइरेक्ट जुदि ओ हैनो हायोब्ला एसे बांसिन मोनो आरो बेखौहाय गोबां खामानियाव दायो बाहायनाय जायो आरो जेरै नोङो गारि सालायनायनि थायेर आरो बांसिन नोङो आथिखालाव रबाटनि जिनिसखौनो जोङो नफोरराव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो आरो ओरैनो बेखौहाय जोङो ओ मार्केटआव जे बेखौ जोङो फानोब्ला बेनिफ्राय बिसोरो लांनानै ओ इन्डास्ट्रिफोरावहाय बेखौ गावसिनि ओ नांगौ जानाय बा बबे बुस स्थुआ बांसिन सेल जादों बेफोरखौ बिसोरो बे रबाटजोंनो ओ बानायनाय जायो आरो ओ रबाट नि आंनि जा एसे मिथिनाय आङो बे खौ फोरमायबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिफ्राय मोनथि ना ओ मोननानै आ आं गोजोननाय मोनबाय ओं बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
औ